औ औ खोनादों।
दे जोंहा दिनै बर'फोरनि बैसागु फोर खुंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायदिनि।
औ औ।
नोंथाङाथ' बैसागु फोरबो होनबा मिथिखायो बे बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानै बुंनो हानाय जायो। बे फोरबोआ बयबो माने बे फोरबोखौ सैत्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो खुंनाय जायो। जेरै बैसा बसागु मानसि बैसागु एबा मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु मोननै महरै खुंनाय जानाय नुनो मोननाय जायो मोसौ बैसागुखालि मोसौ बैसागु सानखौ माने मोसौ बैसागु सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय माने खुंनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो मो मोसौ बैसागु मोसौ बैसागु सानखालि माने मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाव फान्थाव थाइखा बायदिफोरखौ माने जगार लानाय जायो आरो। बेबायदिनो जगार लानानैहाय लाव फान्थाव बेफोरखौ माने हानानै लानाय जायो हानानै लानायजों लोगोसे जों बेफोरखौ माखासे मालाखौ सुनानै लानाय जायो आरो बेफोर मालाफोरखौहाय माने न'आव आलायना नानै दोननाय जायो जाहाथे माने गा गाज्रि माने आबहावा बेफोरबायदि बे माने न'आव हाबा बिनि थाखायनो माने फोथायनाय जायो आरो ना बे मालाखौ न'आव होनाय आलायनानै दोननाय जायो बेफोरबायदि बिदिनो मोसौखौहाय मोसौखौ जेरै ओ दैमा बिलोफोराव थुखैनो लांनाय जायो बिदिनो ओ बे मोसौखौहाय माने बे लाव, फान्थाव बायदिफोरजों खुबैनानै लाव जा, फान्थाव जा बोसोर - बोसोर एर हानजा - हानजा बेफोर मेथाइखौ खननानै थुखैनाय जायो आरो बिदिनो आरो मोसौनावहाय माने सारायनि हांगारखौ एगारनानैहाय माने बे मसौ गनाव माने बेजों थाव गोथां एसे होनानै माबानानै गननि गनजोंहाय माने मोसौाव दागो - दागो होनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे मोसौ बिदिनो हाग्राफोराव थांबाथाय ओ मोसा माबा फोराहाय जाहाथे मोसौखौ गिनानै खारो बिदि होननानैहाय फोथायनानै होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागु सानखालिहाय माने ओ जेरै गोखा - गोखै मैगं जानायखौबो नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो हाग्रानि ओमफ्राय माखासे मैगंफोरखौ बुथुमनानै जेरैहाय दिंखिया दौस्रेम, लाफा सायख' बेबायदिनो बेनि अनगायैबो खिफु बेन्दों बेबायदिनो गोबां माने मैगं - थाइगं बुथुमनानैहाय बे सानखालिहाय माने जानाय जायो आरो बेदरफोरजों जोंहाय बिनो दाउ बेदर नङाबा अमा बेदरजोंहाय
उम
बेखौ संनानै जानाय जायो आरो बे सानखालि बिदिनो बे सानखालि ओ माने सोरबा - सोरबा माने जोबथा सानखा खालिबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि अनगायै जेरै सैत्र दाननि जेरै मोसौ थुखै खालि सानखालिबो जानायखौ माने गोग गोखा -गोखै मैगं जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जेरै ओ बैसागु दाननि से थारिख खालि बयबो माने माने बे सानखालिहाय माने उन्दैया गेदेरखौ माने खुलुमनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो मान बावनायखौ खौ नुनो मोननाय जायो जेरै आर'नाइफोर होनानैहाय माने आर'नाइ गामसा, गस्ला बेफोरबायदि होनानै माने उन्दैया गेदेरखौ माने मान बावो आरो बिदिनो आरो गेदेराबो उन्दैखौ माने बोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो जायो आरो बे सानखालि माने बा गोबां जाला लोंला बेफोरबायाददि जानायखौ नुनो मोननाय जाया जेब्ला बैसाग दाननि नै खालार खालि बिदिनो बयबो गामिनि माने ओ बोरायबा बुरै बोराय -बुरै, सेंग्रा - सिख्ला सिख्ला गथ'- गथाय बयबो माने हानजा- हानजा जानानै रंजानाय -मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनोहाय ओ बुरैफोराबो बोरायफोराबो बयबो माने गामसा दख'ना बिदिनो दख'ना हिनजावफोराहाय दख'ना बिदन जोमग्रा रेगे रेगां बेफोरबायदिनो मोजाङै देलायस्रां लोबस्राङै माने गामियावबो बे ज' -ज' गासिनिबो न'खर -न'खर थांनानै बिदिनो रंजाहैनाय जाहैनाय - लोंहैनाय इदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो सेंग्रा -सिख्लाफोराबो बयबो ज' ज' मोसानाय मुसुरनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंसिनि जायगायाव बैसा- बैसागु रंजानायनि सोमोन्दै एसे
ओ ओबुंनो हागोन ओ जोंनि जाय- गायावबो नोंथां मोनानि जायगायाव जेरैबायदि बैसागो खुंनाय जायो बेबायदिनो एखे राहायै खुंनाय जायो अ बैसागोखौ नों- थाङा बुंखादों मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसा- गो महरै रानो होननानै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों बेनि गेजेराव अ मोसौ बैसा- गोखौ सैथ्र दान ओ सैथ्र दाननि जोबथा अक्ट'निफ्राय फालिनाय जायो ओं जोंनि जायगायाव माने जोंनि गामियाव बुंनो थाङोब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिबो बै मोसौ बैसागुखौ फालियो आरो बैसाग दाननि इसे मोननाय जायो माने न'खर लायै न'खर मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ बेयाव माने थिग खाखानानै नेम होनाय थि खाखानानै होनाय नेम बादि खुंनाय माने जि खाखानानै नेम खाखानानै होनाय नेम गैया जायहा जेरै हागौ बेबायदि थुखैनाय जायो आरो से अक- क्ट' नङाबा बेबायदिनो सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'आव बेनि- फ्राय मोसौखौ थु- खैनो थाखाय बिब्दिनो रायदों मोखोना
औ
लाव फान्थाव दावा बिबार बेफोर- खौ बुथुमनाय जायो आरो मोसौ थुखैनायाव जेरै सौराय सौराय लादुरा ओमफ्राय ओ सबाय गोरान सबाय सिबिं बेफोरखौ होनाय जायो बेजोंनो खौ थुखैनाय जायो थुखैनो थाखाय जाम्फै बा दैमा गाथोनफोराव लांनाय जायो मोसौखौ बेयावनो मोसौखौ थुखैबोनाय जायो थुखैनानै बेनि उनाव बिदिनो ओ गलियाव थानाय गोबोरखिफोरखौ जेन'बा ओ खादा बोराइायाव गार- गारनानै बिदिनो दोनहैनाय जायो न'निफ्राय गोजानाव गारहैयो आरो हासिब गलि सिबग्रा हासिब बेफोरखौ गोदानै बाहायनो गोदानै बाहायफिननो गोजामफोरखौ गारहैनाय जायो आरो बिदिनो मोसौ खानो थाखाय गोदान फागा बेफोरखौ गलियाव दोनहैनाय जायो बेनिफ्राय मोसौखौ बे दिनखालि उदाङै आगारनानै होयो मोसौनियाव जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ओ साराय एबा सिन्दुरखौबो फुननाय नुनो मोनो फोथा फोथा मह- रै ओ खायफा खायफा न'खराव सिन्दुरखौबो जोंनिथिं फोननाय नुनो मोनो खिन्थु नङाबा बे सारायनि हांगारखौ थावजों लगायनानै बेखौ फोथा महरै फुननाय जायो बिब्दिनो थांखिया बेनो खि थांखि माने ओंथि बेयाव जेरै ओंथि हाबना थादों बेनोखि ओ हाग्रायाव जेनेबा बे दिनखालिथ' मोसौखौ उदाङै आगारना होनाय जायो नालाय हाख हाग्रा बंग्रायाव हाबफैयोब्ला जेन'बा मोसा लख्राफोरा जाहाथे मोसौखौ गिनानै खारो। ओ मोसौ बिसोर थम मोसौखौ माबा मोनसे खालामखायो बे बेलेग दिनाव नाथाय बे बैसागोनि दिनाव बोसोर गोदाननि दिनाव मोसौखौ जाहाथे जेबो खालामा बेनि थाखाय मोसौ सुनायाव बेफोर फोथाखौ फुननानै होनाय जायो आरो। बिनिफ्रायो ओ से अक्ट' खालि बिब्दिनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां मानसि बैसागुखौ बर'फ्रा फालियो जोंनि जायगायाव बिब्दिनो गिबियावनो
ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उन्दैनो अननाय जासियो बिब्दिनो सोरबा आर'नाइ फालि होननानै मान बावो गामियाव बिब्दिनो जोंनि गामियाव बोसोरफ्रोमबो थ' बेबायदि फालिनाय नुनाय जायामोन खालि माने रंजाबा बाजा गाजा गोमजायै गामि गिदिङोमोन जोंनि गामियाव सिगाङाव ओमफ्राय बेनिफ्राय बोसोरब्रै बोसोरबा सिगांसोनिफ्राय गामियाव मोनसे माने मा होनगोन बेखौ ओ फांसन जाय जानाय नुबोनाय जादों। फांसन माने फांसनद्राय नङा बियो गामिनि गोजा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै ओ गेदेरा उन्दैखौ आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बे फोरो सोलिबोदों आरो। बेनि गेजेरजों सानसे रायजोआवनो जानाय लोंनायबो खालामनो जायो बे दिनखालिनो गोखा गोखै बो बुथुमनानै बेदर अमा बेदरजों जानाय जायो। रायजोफोर जयैनो मोखां नायलाय नायलाय बेनिफ्राय थामथि साननिफ्राय ओ नैथि साननिफ्राय बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय ओ जोंनि गामियाव माने गासै बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गामिनि बयबो न'खर न'खर गिदिङो बिब्दिनो गाजा गोमजायै मोसायो मुसुरो रंजायो बाजायो बिदिनो आरो बेनि गेजेरावनो ओ आं नोंथांनियाव मोनसे सोंलुबो सोंनो सानदों। माने बर'फोरा बैसागोखौ बर'फोरा बैसागोखौ गोदो गोदाय दोरोङारि उम फोरबो हिसाबै फालिबोदोंमोन दोरोङारि महरै फालिबोदोंमोन। आथिखालावथ' गोबां सोलायनाय नुबाय नोंथांमोननि जायगायाव बे सोलायनायफ्रा मा बादि? मिथियो दायो?
ओ जोंनि जायगायावथ' माने सोलायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां आं गोथौ जेरै बर' बे फोर माने गावनि जेरै गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौनो गाननानै जेरै ओ मोसायोमोन रंजायोमोन जेरैहाय ज' जनो बेफोरबायदि एसे सोलायनाय नुनो मोनदों जेरै आयजोफोराथ' जेरै गानो दख'नाफोरखौनो गानो देलायनायफोराबो जेरैहाय फोरबायदिनो देलायो नाथाय हौवाफोरा बिथिङाव मा जेरै जेरै गामसाफोरखौ गानथारोमोन सिगां समाव नाथाय आथिखालाव गोदान मुगानि बुहुमाव जेरै गामसानि जोलायै लंपेन्ट बायदिफोरखौबो गाननाय नुनो मोननाय जासै आरो जेरै ओ ओ सिगां समाव जेरैहाय माने ओ खाम, जथा, सिफुं बायदिखौ लानानैनो रंजायोमोन ना नाथाय आथिखालावहाय माने बेफोरनि सोलायै बक्स बक्सखौ लानानै माने रंजानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो बेफोरनि सोलायै माने खाम, जथा सिफुंनि सोलाय दे होमबा नोंथां दिनैनि जोंनि बे सावरायनाया एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे उम